लखारा
औ
औ नोंथांनि फन हावनायनि जाहोनाव
आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि गोथै गारनायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
एद न
औ गोथै गारनाय होननानै बुङोबा जोंहा बर' हारियावहाय जोंहा गोथै गारनायखौ जोङो गोबां माखासे नेमखान्थिजोंहाय गारनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो जेन'बा मानसिया जोनोम जाबाय जेब्ला जोंहा मानसियाथ' सानसेब्लाबो थैखायोना थैनायनिफ्राय जोंहा रावबो बारग'नो हाखाया बेनिखायनो बर'फोरनि गेजेरावहाय गोथै गारहैब्ला माखासे नेम फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माखासे ज नेमखान्थि फालिनानैहाय जोङो गोथैखौ गारहैयो बेफोरखौ मावफुङाब्लााय जिउ सोलेरा गोजोनफुरियाव थाङा होननानैहाय हमनानै लायो आरो बर'फोराहाय बेबायदि फोथायनाय दङ
बर'फोरनि गेजेरावहाय सोरबा जुदि थैब्ला सिगां सिगां गामिनि ग गियासटिफोरखौहाय लेंहरो बाहागि खुरमा फोरनोहाय खौरां हरो गोथैखौ सिथ्लानि खोला फारसेहाय हा गोथार लिरस लिरस्रिनानैहाय थालिर गाज्रिला सिनखावनानै औवानि बैसां सायाव होनानै दाहारा सायाव गोथैखौहाय खोलाहा खर' खालामनानै बुथुनानै दोनो आरो जोङो गोथै मानसिखौहाय जेब्लायबो जोंहा खोलाहा सुथ'नानै दोननांगौ होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बर'फोरनियावहाय बेबायदिनो जोंहा आरोबाव फोथायबावो खोलाहा खरसा जायोब्ला जोंहा खैफोद जायो माबायो बेबायदि होननानै जोंहा माखासे फोथायोबो आरो बेफोरबायदि फोथायनाय दङ जोंनि बर'फोरनियावहाय गोथैखौहाय जोङो बेनि उनाव खोलाहा फुथुखांनायनि उनाव गोथैखौ दै जों बिलिर स्रांनानै होयो खानाय खाननानै होयो थावबो फुनानै होयो हायोबा माने बेफोरबायदि देलाय होनानैहाय जोङो बेबायदि खालामो आरो ओ खाम लाखिनाय मानसियाहाय दाउ मासे आगसि आखाइजों बुथारनानै दो गोदाननि खलायावहाय ओंखाम ओंख्रि सङो आरो संखांनायनि उनावहाय ओंखाम ओंख्रि खब'से आरो दै गरदसे बे बाहायब बाय बाहागिफोराहाय दौवो न'खरनि मानसिफोर बेनि जाथि खुरमा बाय बाहागिफ्राहाय गोथैनो दै गरदसे दौनो थाखाय जोङो ओ मानसि सोरबा जुदि थैयोब्ला जोंहा बाय बाहागिफ्रा नुजाफैनानै दै गरदसे बाबो दौफैथारो आरो बाय बाहागिनि उनावहाय खुरमा गेस्टफोरा खुलुमो आरो दौनो लायो आरो दौनाय समावहाय आगसि आखाइखौल' बाहायनाय जायो गोथैनि बिसांखौहाय बानायनाय औवाखौहाय गासिखौबो लांफा जोबनांगौ आरो गोथैनि हासु खौहाय उल्था दाननानै लायो हासुङाव गोबोरखि गलायनानैहाय हा गोथार थुलुंसि दुब्रि हाग्रा सनानि आस्थाम बाहायनानै हाय दै सान्थिखौहाय लाफायो आरो बेनिफ्राय जोंहा नारजि गोरान अन्थाइ दै दै बारनो फैसा सानाय बुन्था सानाय बुन्था फाख्रि बिलाइ औवा बिजौ बेफोरखौहाय लाफायो आरो बेफोर गासैखौबो जोंहा गोथै गारहैनायाव नांगौ जायो बेफोरखौ खौ गोथै बाहायलां गोथै बाहायलांनाय जि जोमफोरखौहाय गारफाहैगोन एबा दानावहाय हरफायो आरो जोंहा गोथैखौहाय लांनाय सिगां सिगां गंफ्रोमबो न' आरो गलिखौहाय आवा खुन्दुंजों सोंथेनानै लाखियो बेबायदि खालामब्ला न'खरनि खहा जानो हागौ होननानै साननानै लायो आरो बेबायदि खालामाब्लाहाय बेबायदि खालामब्ला जोंना न'खराहाय बै खैफोदनिफ्रायहाय खहा जानायनिफ्राय जोंहा बासिगोन होननानै साननानै लानाय जायो आरो ओ गोथै लांनाय उनावहाय न'ब न' बां न' बां लिरस्लांनानैहाय सि जोम सुस्रांनानै लायो गासैबो न'खरनि मानसिफ्राहाय गोथैसालियावहाय गोथैखौ ओ हौवाबा खु खुग्लुबनानै खोलाहा खर' खालामनानै लाखियो हिनजावब्ला खांग्रांनानै लाखियो नांगौ बेबायदिनो जोंहा माखासे नेम दं आरो गोथैखौहाय सावनानै एबा फबनानै नङाबा ओरैनो लांदाङैनो गोथैसालियाव लाखि लाखिबोनोबो हागौ आरो सावबला गेदेर फिसाया अर लागायग्रोयो लागायग्रोयो सेंग्रा एबा सिख्ला बैसोआवहाय थैब्ला थालिर गायनानैहाय हाबा होनाय नेयम खालामनानैबो सावो आरो जोंहा फबो एबा गारो बेबायदिबो खालामो आरो जोंहा मानसि गोथैखौहाय सोरबाबा सावो सोरबाबा फबो सोरबाबा
ए
गारो बेबायदि आरो गोथैसालियावहाय जोंहा फाख्रि दालाय गायबोनाय जायो औवा बिजौखौबो थुबोनानै दोनबोयो आरो दाउ मासे हगारबोयो आरो गोथै गारखांनायनि उनावहाय जोङो नारजि गोरान अन्थाइ आरो बेसर बेफोरखौ दुगैखांनायनि उनाव बाहायनाय जायो न'आव सफैनाय लोगो लोगो हलखनि गुदियावहाय लाखिनाय जिगाबनि अराव आखाइ हांनानै आरोबाव दुगैनाय जायो आरो गोथै गारहैनाय मानसिफोरनो जौ साहा बायदि बायदि जोंहा लोंहोनाय जायो बेवहायनो जोङो ओ दाहा आरो खामानि सान खालार खालामनाय जायो आरो। ओ दाहानि सानखालिहाय दैमा सेराव एबा बिलोनि सिङावहाय थांनानै गोथो थनि मुङावहाय फिथाइ सामथायाइ जाग्रा लोंग्रा बावहैनाय जायो आरो फिसा हौवाफ्राहाय साफ्रोमबो खर' हजानांगौ आरो बे बेबाय सारादु लाखिनाय मानसियाहाय सारादुनि सानसिम उन्दुनाय जानाय आरो लोंनायाव नेम फालिनो नांगौ आरो बे बे सारादुसि सिमावहाय जोंहा न'खरनि सुबुंफोरा बेदर ना बेबायदि मोनजाया होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरो। ओ ओंथि गोनां मासेयावहाय जनो मोना उन्दुनो मोना दैमाबो बाजनो मोना बेबायदि होननानै जोंहा फोथायनाय जायो। जायो आरो दा बै सानखालि जोंहा जाय थैनानै थांदों बेनि थाखाय जोङो बायदि बायदि जोंहा जाग्रा लोंग्रा बेफोरबायदि बाउनानैहाय जोङो बिदाय हरनाय जायो आरो दा आंनि बुंनांगौआथ' एसेनोसैमोन नोंथां नोंथाङा माबाफोर सावरायनो गोसोमोन नामा।
औ होनबा आं नोंथांनो मा होनो हारिमुनि सोमोन्दै एसे खोनथासै जोंना मा होनो हारिमुवा मा होनो हारिमुवा जोंना गंसे हारिमुआ साथा बायदि होननानै जोंना हारिमु होननानै बुङोब्ला मा होनो जेनेबा मोनसे हारिनि मा होनो माखौ बुङो जों जेनेबा मोनसे हारिनि मा होनो आसार खान्थि गाननाय जोमनाय आखल आखु बाथ्रा रायज्लायनाय बेफोरखौनो होनो नङा होमबा नोंथां।
औ
जोंना मा होनो हारिमुवा मा होनो मोननै माबानो मोननै बाहागोनि जायो मुवारि हारिमु आरो मुवायारि नङि जेनेबा मुवायारिया जोंहा मा होनो जेनेबा जों जाय बेसादफोरखौ माने नुनोबा मोनदांनो हायो जेनेबा जेरै गारि मथर न' बां बहेनाफोर दामग्रा देग्राफोर नांगाल जुंगाल थोरसि खुरै बाल्थिं सान्द्रि संग्राय बेफोर नङा होमबा नोंथां। आरो मा होनो मैगं थाइगंखौबो जानो हागौ बा थानसालि मन्दिरफोर जेरै बिसोरबायदिखौनो मा होनो जथायै मा होनो बेसादारि हारिमुनाय जायोन आरो बेसादारि हारिमु नङयो होनबा जोंहा मा होनो जेनेबा मानसिफोरनि मा होनो साननाय हनाय मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय मुगैनाय नेवसिनाय फोथायनाय। बायदि मा होनो बेफोरबायदि मा रावफोरखौबो मा मुयारि नङि नङा होनोमबा नोंथां बिसोरखौ खौ मा होनोबा जोङो बिसोरबायदि साननायफोरखौ जों मा मोनदांनो हायाना नोंथां।
औ।
जोंना बेबायदिनो मा होनो मोनसे हारिमुखौ मानज आरो मोनसे हारिनि सिनस्रि बायदि होननाय ज मानो होनबा मोनसे हारिया हारिमु गैयाबाथाय मा जायो मा होनो गोमालाङो होननानै हम ज सानाननाय जायो नङा होमा नोंथां जोंहा मानो होनबा मोनसे हारिमुआव मोनसे हारिया हारिमु गैयाबा मानो होनबा गावनि सिनायथि गैयामोन होनबा मोनसे हारिमुव जोंना मोनसे हारिनि माथायाइ हारिनि गाननाय जोमनाय मा होनो साननाय हनाय फोथायनाय सिबिनाय मा होनो संनाय खावनाय आबाद मावनाय आरिमु दानखौनाय हेबनाय लुनाय फालांगि बायदिफोरा मा होनो नुजासार नङा होनोमबा नोंथां जोंना मा होनो
औ।
मोनसे हारिमुनि गेजेरजोंसो जोंना मोनसे हारिनि मा सिनायथि जायो। जोंना जेरै मोनसे मा होनो हारिमुवानि जोंना मिथिखायोना जेनेबा मोनसे हारिनि मा बायदि देलायो गानो जोमो मा होनो मा रोखोमनि हा हाबा मावो आबाद मावनानै जायो जेनेबा जोंना बर' हारिखौनो होनदो जोंना बर' हारिमुनि गुबैया मा जोंना बर' रावनि हारिमुनो हा जों नामा जोंना हिनजफफोरा मा गानो जोंना गाननाय जोमनाय हिाबै हिनजफफोरा दख'ना गानो मफ्राय हौवफ मा गामसा गस्ला गाननाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जानाय लोंनायाबो जोंना दङ मा होनो जेनेबा जोंना बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरा जाहैबाय मा होनो अनद जों दा ओंख्रि होयो जोंना मा होनो हाबाफ्रावबो होयो नङा होमबा नोंथां जोंना बेनो गोदोनिफ्रायनोुंबाय दोरङारि हाबाखौ जोंना मा होनायायो अनलाजोंाउखंखै होन जायो नङा होमबा नोंथां। आरोनो बिदिनो मा होनो जेनेबा पस्टफोरफ्राव दा हागारनायफ्राव जोंना मा होयो नारजि ओंख्रि होयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंना मा होनो आरो जोंना गुबै आबादा मा सोराबाय आबादखौनो मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो मा होनो आरो बेबायदिनो सिबिनाय जोंबा मोदै दावदाय सिबिनाय जोंनाामा बर'फोरना गुब मा गुबैयै जोंना बाथौखौनो बांसिन सिबि नङााबा बाथौनि अनगाय जोंना अने रखोम जेनबा बायदि रोखोमनि बेले बेलेग मा होनोधोरोम फोरबोबायथाय नङा नथाङ सोरबा ब्रह्म सोरबा मा होनो खृष्टान फोरबो थायो बेबायदिनो आरो बिदिनो दामनाय देनायफोरनि गेजेराव जोंना मा दङ खाम सिफुं गंगोना बेबायदिनो गोबां सानखौहाय दंङा होनोमा नोंथां
औ
जाबख्रिं मा होनो हारमुनियाम बेफोरखौ जों मायाव नुयो जेब्ला जों मा होनो हारिमुवारि फोरबो खुंबासो जों मा खालामनो हायो जोंना मा होनो जोंनि हारिनि माखासे हारिमुवा थांनानै थायो होननानै फोथायनाय जायो नङाा नोंथां आरो बेफोरखौ मा होनो जों जेनेबा गावबा गावनि हारिमुफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों मा खालामजायो माखासे दिन्थिफुं एगजिबिसन फोरबो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बेबायदिनो मा होनो मोनसे हारिमुवनि गेजेरजोंसो मा जोङो मोनसे हारिया जेनेबा मोनसे हारिनि आखल आखु बा थासारिखौ सिनायनो हायो आरोोना जेनेबा माबायदि जेनेबा बिसोरनि गाननाय जोमनाय थानाय मा होनो सिबिनाय नायनानै जों मा जायो जों मा होनो बिसोर मा होनो हारिया जेनेबा माबायदि दावगानाय बा गोग्लैसोनाय खौ मा होनो हमनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आरो हारिमुव मा होनो मोनथाम रोखोमनि थायो जोंना मा होनो सुबुं हारिमु जौगा हारिमु ओमफ्राय मा ट्राइबेल हारिमु सुबुं हारिमु मा मा होनो जेनेबा दोरोङारि हारिमुखौनो होनो बे हारिमुवा मा गोदो गोदोनिफ्रायनो मा होनो सुबुं समाजाव बाहायजेनाय दिनैसिम जेनेबा सोलिबाय थानाय बेफोरखौ मा होनो जोंना दोरोङारि हारिनिखौ होनोनो आरो मा होनो जेनेबा दोरोङारि हारिमु जाबायना ओमफ्राय जौगा हारिमुवा माने जौगानाय मा होनो जौगानाय हारिमुखौनो जोङो मा होनो जौगा हारिमु होनाय जायो आरोना जेनेबा जौगानाय ओमफ्राय मा होनो मोनसेया दङ आरो जोंना मा होनो ट्राइबेल हारिमु
ट्राइबेल हारिमुवा जाबाय जोंना मा होनो ट्राइबेल माने माखासे सुबुंनि जथाय जेनेबा समाजाव जों जेनेबा बर'फ्राबो ट्रायबलायाव गोलै नङा होमबा नोंथां मा होनो बे समाजा मा होन मोनसे थि बेंख'निबा गोसारथि थायो ट्राइबेल समाजनि मानफोरा मा थांनानै थानायनि हुदाया गासिबो जेनेबा एखेय जै जेनेबा जोंनि जेनेबा बर' जेनेबा खाासि दिडमासा गार' बेफोर होनो राभा बिफोर मा जयै जोंना बांसिन मा होनो आबाद मावनाय बेबायदिनो मा होनो जेनेबा फिसा फिसौमानि मावनानै जिउ खुङो नङा होनोमबा नोंथां बेफोरनो जोंना मा मा होनो ट्राइबेल हारिमुफोर आरोना बिसोरो जोंना फोथायनाय साननाय हनाय ओमफफ्राय जानाय रंजानाय न'ख सनाय बायदि न मा होना बेफोर मा बेफोरबो जोंना मा ट्राइबेल हारिमुफोरनि मा जायो जोंना आखुथायफोर नङा होमबा
औ
होमबा नोंथां जोंना दिनै समावाब जाबाय दोनथ'नोसै नामा
औ दे।